हेलौ।
हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां। खोनादों ना नोंथां औ नोंथाङा। फ्रियैनो दोंयो औ नोंथाङा फ्रियैनो दोंबा
औ दङ।
औ जिरायनानै दङ आं जिरायना दोङो ओंखाम जानाया एसे।
औ। खोनादों
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ।
औ। बोथोरखौ बोथोरनि बागै रायलाय जागोन।
औ। नोंथांनाव नोंथांखौ फोरमायो आंना औ।
औ नोंथाङा जाहैग्रोदो
ओ बोथोर बोथोर होननानै बुुङोब्लाथ' जोंना जेरै दानि ज दैज्लां बोथोर आं बेखौ लानानैसो फोरमायग्रोनोसै।
औ औ दा जेनेबा दाथ' दा एसे बैया जाखांबाय दंखायो नङा होमबा नोंथां। बेनि बागै एसे फोरमायना हाबानो जाबाय नोंथाङा।
ओम जिहेथु जोंहा दायो दैज्लां गायनाय फुनाय बोथोर नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओरैनो दैज्लां बोथोर बुङोब्लाथ' जोंहा बोथोरा एसेसो अखा हाब्रबलाय दसेनो आरो सानदुं दुंब्रबलायो। आरो माब्लाबाथ' जोंहा सानदुंखौनो नुस्रायाबो होननानै बुंजायो। जोमैया खोबना लायो आरो माने।
दिनैबो नुवाखै जेनेबा नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ बिदि आरो माने दैज्लां बोथोर नालाय औ। दैज्लां बोथोर जिहेथु बेयो औ दैज्लां बोथोरखौ जि दैज्लां बोथोर गायनाय बोथोरखौ जिहेथु जोंहा अखा बोथोर होननानैबो मिथिखानाय जायो ना ओम।
औ नोंथां खोनायो मिथिगौ।
जेहुथु जोंहा अखा अखा गैयाबाथ' जा गायनो फुनो फचनोनो हायाबो जायो नङा होमबा नोंथां। औ बेथ' जोंहा ओम गायनाय-फुनाय
थोरा जेनेबा आ बोथोरा जेनेबा मोजाङै थाबाय थानांगौ दा जेरै एबार बोसोराव जेरैओ बोथोरा बेबायदिनो दोङ बेबायदिनो थाबाय थानांगौ आरो बोथोरा जेनेबा नङा होनबा नोंथां।
औ औ।
जेनेबा एबार बोसोरावथ' अखानिबो खमि गैया जेनेबा सानदुंनिबो गैया।
औ थिगानो देग्लायनि बोथोराथ'
गरमाबो गरमाबो खम नङा होनबा नोंथां?
औ औ।
नङाब्लाथ' आगोलो मे बेफोरबायदियावनो बोथोरा जेनेबा जोबोद गरम जेनेबा खानोनो हायै जायोमोन नङा होमबा नोंथां?
जायोमोन जायोमोन।
औ एबारनि बोथोरा एसे मोजां आरो नङा होमबा? थां एसे मोजां माने मोजांखौनो होनजायो।
औ।
दा होमबा नोंथाङा फोरमायबावदो नामा एसे
बोथोरा थिगानो देग्लायनिया जिहेथु जोंहा अखा बोथोरखा नङा होमबा? गायनाय फुनाय बोथोर दाथ' बरथमान थिगखौनो बुंनाङा जोंनि बोथोरखौ जिहेथु जोंहा दायो गायनाय खुनायाबो सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोनथिं थु दानि बोथोर बे बोथोरफोराव माइ गायनायफोरावथ' जेबो उसुबिदा जायोै दा दैनि अभाबफोर जेनेबा
दाथ' जोंनिखिन जाया जेनेबा लागाथार अखाया माने खप्तायाव हाखाबायानो दङ जेनेबा जेनेबा बेबादिनो बोथोरा जेनेबा बोथोर दैनि बेले आंखाल जाया खै ओइ फैै जेनेबा थांनाय बोसोर नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
जेनेबा ओइ दाख्लै थांनाय बोसोर बेबायदियाव जेनेबा दाख्लै बावैया
औ औ।
दुइ हाजार पसिसाव बेबायदियाव दुइ हाजार टुटि टु थावजेन टुइन्टिफाइभव बेयाव जेनेबा अखाया एसे खम हादोंमोन जेनेबा हा खौ माने सारनासो गायलायनाय जायो बोथोरा जेनेबा मोजां थिग नङामोन जेनेबा
एबारनियाथ' जेनेबा गायजोबफ्रामबाय। हानद्रेद पारसेन्टआनो गायजोबखांबाय जेनेबा जायनि हाया गोथौ बेसो दा गायथ'नो हायाखै जेनेबा नङा होमबा दैया एसे बुरजाब बुरजा जानादों नालाय दाखान्नैसोनि दिनाव जुलाइ दानाव सब फिनिस बेबायाददि जाजोबगोन आरो नङा होमबा हानद्रेद पार्सेन्ट गायखांजोबसिगोन। दा ओरैनो औ। नोंथाङा एसे जा मिथिगै फोरमायना होदो।
औ। जोंना दा गायनाय फुनायाथ' सोलिबाय दं नङा होमबा? बे गायनाय फुनायाथ' जोंना सोरबाबा सोरबा माने बांसिनानो जों दिनोथ' दायो। मेसिन जिथु ट्रेक्टर बेजों सो बांसिन हालेवनाय जायो नङा होमबा जोंहा ट्रेक्टरजों हालेवबा ट्रेक्टरजों हालेनानै गायोब्ला जोंहा खनसे हालागायनो बुरजा बुरजा हालेवनानै गायोन हाखायो नङा होमबा?
नोंथां
बै बैफोराव माने जोङा हाजिरा लानानै बुरजा बुरजा गायग्रा लानानै गायनाय जायो नालाय दानि जुगाव माने जोबोद खम समावनो जोबनायखौ नुनो मोनसै आरो गायनाय फुनायफोरखौ
औ औ नोंखां नोंगागौ नोंथां
नोंथांमोननिथिं
जोंनिथिं जाबो बेबायदिनो जेनेबा ट्रेक्टर बेफोरदिनो हाइस गायलायनोसै आरो दानि जुगाव जेनेबा नोंथां
औ एरोबोना बेजों
औ एसे खम समावनो जालांबाय नङा होमबा नोंथां?
औ दानि समावथ' गासिबोनावबो एसे एनै राङाथ' थाखायो नङा होमबा?
औ थायो नोंथां दानि जुगाव। गोदोसो जेनेबा रांफोरखौ मोननो नाङामोन नागिरामोन जेनेबा।
औ मोननो थाङैनि जाहोनाव माने गावनो खुद मावनानै गायजोबनो गोनां जाथारमोन आरो।
औ जेनेबा मोसौ बेबायदि टाइम ओ हालुवा बेबायदि मोसौफोरजोंनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ बेबायदिनो
फ्रायानो नोंसिनिजोंबो ट्रेक्टर ट्रेक्टरानो दं दा नोंथां?
औ मेलला टेक्टर।
ओम ओम
खोनादों ना नोंथां?
मोनफ्रोमबो औ मोनफ्रोमबो ओनसोलावनो बिदि जाखाबाय जानायाथ' दायो। आरो लोगोसे जोंहा मा मा फैबावगोन? ओम अ बिनि उनाव आरो गोबां फैबावगोन गायनायाव फैबावगोन हानायाव फैबावगोन नङा होमबा मेसिना? औ हानायाथ' अलरेडि फैखाबाय औ औ फैबाय नोंथां फैबाय ट्रेक्टर बायदि हाग्रायाबबो फैबाय। ओम
दिबावखागोन बेबायदि
सोलायो ओम सोलायो नोंथां।
बोथोरखौथ' हमनो हालाना दसे दसेनो सोलायो नङा होमबा? मया जेनेबाया जेनेबा एसे सान दा ब आं मोननो हागोन जेनेबा दसेनो अखा हालायगोन। बेबायदि अखा हाबायदों आरो जोंना। हमदांनो हाया बोथारखौ नङा होनबा नोंथां बेफोरबायदिनो गोबां गनि जोंनियाबो